हेल'
औ हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों औ औ खोनादों खोनादों।
फ्रि न दा ओरैनो?
औ ओरैनो दं जिरायना।
आं थारमाने नोंनि ओ नोंनिफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों जे जोङो बर' हिनजावफ्राथ' दखना सि दायो नङा होमबा दख दख'ना दायो जोमग्रा दायो लोगोसे आर'नाइ दायो। दा दख'ना खौ माबोरै दायो ओ नोंथाङा बे दख'ना दानायनि सोमोन्दै- गुदिनिफ्राय बिजौसिन फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
जोङो जि दानो थाखाय ओ - खुन्दुंखौ बाजारनिफ्राय लानानै फैयो। ओ गावनि गोसो बायदि नों जेनेबा मा कलाराव मा नोंनि कालारखौ बासिनानै लानानै फैयो। ओ जोंहा खुन्दुंआ गोबां रोखोमनि थायो। जेनेबा मा मार होनाय मा ओमफ्राय फाखुवा मास्रास बेबायदि थायो नालाय म माथानिया मोजांसिन जायो होननानै मानसिफ्रा गानो मोजांसिन जायो माथानि जि दख'नाफोरा‌।
औ
फोरा ओंखायनो माथानि खुन्दुंखौ लानानै फैयो आरो। लानानै फैनानै न'आवहाय ओंखामजों बांसिनानो ओंखामजों मार होयो। खुन्दुंखौहाय मार होनांगौ नालाय।
जों माइदि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां नङा होमबा।
ओंखामखौ संनानै लायो ओंखामखौ संनानै लानानै
माइदि होना बेखौ माइदि माइदि होनाय। माइदि होनाय होननानै बुङोना माइदि होनाय।
मायदि होनायखौ होनदों।
औ।
औ औ मायदि होनाय खुन्दुंआव मायदि होयो जि मार होनाय होनदों। ओंखाम ओंखामखौ संनानै लायो गिबियाव गेफे संनाय संनानै लायो ओंखामखौ ओंखामखौ आमफ्राय। जों मिक्स खालामनानै लागायो आरो माबायावहाय एसे बुरजा। नालाय ओंखामखौ एसे मिलायनानै लायो आरो हेल'। खोनादोंना? हेलौ। हेल'। हेल'!